हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना आं बेखौ आबाद ए बाैस राय्लायनायनि सोमोन्दै फन हरदोंमोन आं
औ औ दे सावरा
औ औ नोंथांमोनथि दा बर्थ'मान माइ गायनाय खामानि सोलिबाय थादोंना?
औ दासान्दि माने दैज्लां बोथोर सफैदों नालाय जोंनि जा माने माइ आबादनि खेथिखौ माव मावगासिनो मावबाय दं आरो माने गायनाय फुनाय हाबा
दाबायदि नोंथांमोनथि माबायदि दैनि सुबद
ओरैनोथ' दैनि सुबिदाया जोंनिथिं माने बोथोरखौ सोनारनानैसो मावनाय जायो आरो माइ सोरखारि सोरखारि हिसाबै जेबो माने बेबस्था गैथ'वा
नोंथांमोना मा गभमेन्टनिफ्राय जे गभमेन्टनिफ्राय बिदिहाय इरिगेसननि प्रजेक्ट दैनि सुबिदा थालाबाय बिदि मोनाखै आरोा जेबो
ओहो बेफोरबायदि माने गैया जोंनिजों माने बे बोथोरखौ सोनारनानैसो आबादखौ मावनाय जायो आरो माने अखा अखाखौ
माने बिदिहाय जेनेबा अखा थाब्लाथाय माइ गायनो एसे माने दै थाब्लासो गायनो हायो बिदि जाहैबाय नङा होमबा
साननाय फुनायाव माने उसुबिदा जायो आरो माने
अ होमबा नोंथांमोनथिंजों जेनेबा एसे प्रब्लेम दैनि थाखाय इरगेसन जदि सापर्ट मोना
औ औ साबसिन औ साबसिन जागौमोन माने
अब्लाथ' नों अब्लाथ' नोंथांमोनथि बेहाय आसु माइथ' गायनो असुबिदा जायोदां
औ माने जोंनि थां आगोलसो गोदो गोदाय मावोमोन आरो आस माइ फालिइखौ दा दा आरो माने आजिखालि बे गोदान मुगायाव माने खनसेल' आबाद मावनाय जायोथ' माने आसु माइ बे थालिमाइ बेफोरबायदि गायनाया माने गोबां खम जालांबाय माने जोंनिजाय
जोंथिंजोबो जोंथिंजोबो बिदिनो खाय बे गायो आसु माइसा खिन्थु आसु गायनो थाखाय जों बिदिनो सेम प्रब्लेम नोंथांनि बायदिनो दैनि सुबिदा इसिबां गैया दै दंग' दै दङ थेवब्लाबो अखा गैयबाथ' दैया खमिलाङो अखा थाब्लासो दै जायो। जोंनिथिजा बै इरिगेसन दैनि सुबिदा दङ दंनाया थेवब्लाबो माने अखा गैयाबा दैया रानलांजोबो।
औ माने बो-बो-बोथोरखौ लानानै सोनारो आरो ना नोंथां।
औ बोथोर बोथोरखौ लानानै सोनारो। बिदिहाय एग्रिकालसारनिफ्रायबो इरिगेसनाबो जोंङो बिदि सुबिदा मोनाखै मोनबाथ' जोंनिथिजै आसु माइसा
औ औ बेफोरबायदि सुबिदा जुदि थानाय मोनब्ला दंग' दंलाफोर। बा दैमा दैसानिफ्राय लाबनो लाबोनानै राहाफोर थानायबालाय मावनो हागोमोन आरो ना।
उम उम ओमफ्राय माइ गायखांबा नोंथांमोनथिंजाय बे सरबा बिदि मायबाफोर आलुफोर बिदि मायबा गोरान आबाद मावो नामा।
औ औ बे मेसेंनि आबादखौबो मावनाय जायो माने बे बे मेसें बोथोराव बेसर आबाद आलु आबाद ओरै।
उम उम उम।
नि आबादबो मावनाय जायो आरो माने। ओरैनोथ' गासैबो मावजोबा। उम माने बो जायफोरा बे बोरि बो रि जागा बे फोराव माने मावनाय जायो आरो।
जायगायाव मावनाय जायो आरो ना।
अ अ गोजौ बोरि जायगाफोराव।
बिसिबांसो गायनाय जायो ओरैनो।
ओरैनोथ' माइखौ ना।
उम।
माइखौ
खैबिगासो गायनाय नै बिदि राइलायो।
अ माइ माइ आबादखौ होनदो ना।
औ माइ आबादा।
उम माइ आबादाथ' ओरैनो गायो जि बिगा। सोरहाबा सिबा बि गा ओरै ओ बिगाथाम बिगाब्रै। अ सोरहाबा सोरहाबा एसेबो माने बुजा थानायफोरा बुजा गायबाय माने खम थानायफोरा खमगायबाय इदि आरो
हम हम हम थिखानो ओरैनो ओरैनोथ' जोंनि आरनिंनिं मे माना बुं खौ अ फैसा फैनो आबादारि नङा होमबा
औ जोंनियाथ' गाया माबाया फैसा आरजिनोे राहाया आबादानो नालाय बे माइ आबादजोंनो सोनारनानै थांनानै दं आरो दासान्दि
हम हम हम हम
उ माने प्राय बांसिनै माने आबाद माइ आबादानो मावनाय जायो आरो माने
बांसिन माइखौनो बयबो माइजोंनो सोनारनाय जायो न
उम बांसिन माइ आबाद मावनानै सोनारनानै दं आरो सेउटि गामि ओनसोल
औ औ
उम गासिबो अ अपसन गैया ओहो जेबोथ' साख्रि आवला गैजोबा नालाय
नंगौ नंगौ नंगौ थिगानो ओरैनो मा मा माइ गायो जेनबा रन्जिथ बायसमथि
अ अ बिदिनो जोंनियाव बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ दं बाहादुर रन्जित आइजुम ओरै बायसमथि ओरै गोबां गोबां रोखो खोमनि माने आबाद मावनाय जायो
हम हम
ओरैनो नोंथांमोन औ बे जोसा माइ ब्रा माइ बेखौबो खालि माइ बुंनाया नोंथाङा बे जोसा माइब्रा माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथांमोननिजोंबो गायनाय जायो नामा बे बेफोरबायदिनो
जोंथिंजायबो बिदिनो गायो गायनाया खिन्थु दानिया बायस मुथिसिब ओरै गायला दानियाथ' माने साइन्टिफिकेलि माइ आबाद सि थिनसो गायोना खायफ' बायदि रोखोमनि माइ दावबायथ' जोंथ' बांसिन बिदिनो फुलफाख्रि खल'नि बिदि थायोमोनना बांसिन गायोम दानियाथ' बिदिनो बाहादुर मासुरि बेफोरखौनो बांसिन गायनाय जायोफ्राय रनजित बिदिहाय बिखौ आरो
जाय आबादाव माने बांसिन जाय आबादाव माने बांसिन मुलाम्फा मोनो बेखौ मावनाय जायो आरो ना नों
औ बेखौनो मावनाय जायो औ जोंथिंजाय बिदिनो मावनाय जायो
हाखौ नायो नालाय बयबो
औ बेखौसो नायोना मुलाम्फा जेराव दं बेखौसो बानसिन मावो आवगायथ' फुल फाख्रिफोरावथ' बिसिबां जायामोन ना माइफ्राबो आथ मन सात मन बिदिसो जायोमोन आद बिगा दाना बेखौबो एसे बोथोरफ्रा मोजां जाब्लालाय बाहादुरफोरा जायो फन्द्रमन बार'मन मिनिमाम बार'मन थांखायो बिदिया बिस मन लागै थाङो इ बिरे
उम
आयदाजों मावनाय जायाना जोंनि आरो लकेल गाव गावलिया सिस्टेम मावनाय जायो
औ जों माने गोनोखो रे आदाबजों बारा माने नाजाथ'वाखै आरो जों माने बोथोरजोंसो बोथोरजोंसो सोमोन्दो लानानै माने मावनाय जायो नालाय
गोनोखो आयदा जों गोनोक गोदो गोनोखो आयदाजों मावनो थाखायबोथ' सोरखारनि बे इसे हेफाजाब मोननांगोन ना? मानो होनबाब सोर ओम आबाद मानो होनबा आबाद होनो सोनार थायो बिदि बारा फैसा बिदि इनभेस्टबो खामनो हाया बाहाय बिदिनो सोलियो औ औ गोरिब मानसिनालाय बिदि दा ओमबा गायनायनि गायनाय सोलिगासि दाथ' बोथ
औ दाथ' जो जोंनि ओनसोलाव माने गायनाय फुनाय माने सोलिगासिनो आरो माने फ्राय बै आमथिसुवानि सिगांनो गोबाङानो गायो आरो माने जोंनि एरियायाव यै बेनि उनाव माने आसार मा आसार मासावनो माने आजिखालि माने जोबस्रां गायनाय फुनायफोरा
जोबस्रांलाङो न?
आरो आसार मान्स
गोदोनिफोराथ' लासै लासै गायनायजों फादोर मास आसिन मासालासे गायोमोन होननानै मिथियो।
औ औ बिदि
आजिखालि आरो ट्रेक्टर ओंखारबाय।
उम ट्रेक्टरदोनो इसे स्पिड जायो खामानि मावनायाबो।
माने मेचिनजोंनो थाब थाब हानाय गायनाय फुनाय
उम उम बिदिथ' इसेबां हास सार बिदि बाहायनाय जाया जां न' गोबोरफोरसो बाहायो बाहायखौ बानसिं गोबोर हासा
औ बे गामियारि ओनसोलाव माने गोबोर बाहायो आजिखालि आरो माने गोबोरजोंबो बारा मोननो थांला नालाय मोसौबो मैसोबो गैलिया नालाय। बे रासायनिक हास सारखौबो बाहायो आर माने गोबाङानो औ रास रासायनिक हासार जेरै इउरि इउरिया बेफोरखौ
इउरिया पटास इउरिया पटास बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन।
औ औ इरिया इउ दि पि इउरिया
उम उम। बेंनो जोंथिंजायबो बिदिनो खायफाया बाहायो जोंफोरनि नखरावबो एसे बाहायनाय जायो। बिदि रासायनिक हासारफोरखौ। बाहायनानै बाहायनाय जाया मानो होनबा नआवनो जानाय जायोना नआव जानांगौ होननानै नो औ एसे माने औ नांनाय दायसो नांखागौ दानिया एसोर रासायनिक हासार नङाबाथ जाखायानो। औ गोबोरखौबो होनाय जायगा नआव होनाय।
गोब औ गोबोरखिखौ गोबोरखिजोंबो होयो। थेवबाबो माने रासायनिक हासारखौ थारनांगौबायद
औ उम दाना हाफोराबो बिदि जालांबायना
बाहायो जिहेतु।
हुम हुम। दा जोंथिंजाबो सोलिगासिनो जों थि हादुरावलगे थांनाय नंला। जोंथिंबो गायनाय
औ ओरैनो नोंथांमोननिखौे औ नोंथां। मोननिखौ मिसेंबां माने
जोंनिथि जोंनिथिं नौस आदस बा साराय आदस बिदि थाङो माइआ।
औ माइनि दामा।
महनसेयाव औ महनसेयाव माइनि दामा। बिदिनो ओ लकेल बेफारि थायोना नआवनो लां फैयो बिसोर फैनानै लकेल बे
दे होमबा नोंथां समाबो जाबायमोन दोनथ लायनोसै नामा?
दे होमबा नोंथां न दे बाय।